अ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों।
अ बिदि होनोमब्ला जों एबार मानि सायाव राय्लायनो नोंथां?
जोङो दा जोंनि ओ आबाद मावनाय बा मा मा रोखोमनि आबाद मावो ओ बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां बेखायनो आङो नोंथांखौनो गिबियावहाय माने जोंनि आबाद मावनाय बा मा मा रोखोमनि आबाद मावो बोथोर लानानै बा मा मा रोखोमनि बेफोरनि सायाव ओ माने फोरमायग्रोनो थिनबाय आरो
अ नंगौ नोंथां आं एसे फोरमायनो होमबा ओ जोंनियाथ' जोंनि बर'फ्राथ' आबाद गाहाय हारि खा‌ नोंथां बे जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय बे आबाद मावना जाबोखानाय आरो आबाद मावनानै जायो जोंनि बर'फोरा गोबाङानो
औ
ओ दाथ' जों आबाद मा मा मावो होनबोला माबायदि मावो होनब्लाथ' जोंनिया गुबै जोंनि माइ आबाद दानो गुबै जोंनि बर'फोरनि थाखाय आरो गोबां बिबांनि जोंनि माइ आबाद खोनो खामो जोंनि बर'फ्रा माइ माइ आबादखौ जोङो ओइ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो बेखौ जोङो नोंथां
औ
जों माइ आबा ओ माइ आबादखौथ' जोङो दैज्लां बोथोराव मावो दा दैज्लां बोथोर समाव जोङो अ बिदिनो जेबोब्ला दुब्लि फोथाराव दैज्लां बोथोर समाव अखा हानानै दै जायो बे समाव जोङो दुब्लि फोथारखौ हालेवो जोङो। हालेवनानै जोङो बिदिनो आरो जि माइखौ जोङो फोगोन बे माइनि जोलै मोजां जोलैखौ जोङो सोमना दोनो नोंथां
अ बेखौ सोमना सोमना दोनो आरो जोङो बिदिनो दब्लायसे दब्लायनै जोङो हालेवनानै मोजाङै फोमोनना लानानै बे सोमना दोननाय खोथियाखो जोङो ओ दब्लाय-दब्लाय खालामना जोङो मा फोना होयो माने आरो जों माइखौबो मोनसेल' जात। थनि गाया गोबां-गोबां रोखोमनि जाथोनि माइफोरखो गायो जोङो जेरै आसु माइ, माइसालि माइ। माइ-माइब्रा, जोसा बिदि गुबुन-गुबुन माइ दं बेखो जोङो ओ गुबुन-गुबुनै। दब्लाय खालामनाय बेखौ फोनाय जायो जोङो।
आरो जेब्ला बे खोथियाफोरा ओ देरो बे समाव जोंहा बेफोरखो फुयो जोङो खोथियाफोरखो। फुयो जोङो जोंनि रुवाथि, दाहोना लानानै बबा हाजिरा मावग्रा सुबुंफोरखौ लानानै न'नि मानसिफोरा। ज' जानानै जों बे फुनानै जोङो बेखौ। खौ ओ जेराव गायगोन बे हाखौ जोङो मोजाङै हालेवो जोङो खननै खनथामसो‌ अ! जो जों मोसौदो नङाबा ट्रेक्टरदो गोदोथ' मोसौदोनो बांसिन एवोमोन ट्रेक्टर ओंखारै सम। दाथ' ट्रेक्टर अखारनायखायनो मोजांबो जादो ओ गोबाव सम नांला जोङो अ खान। से खानायाव जोङो गताइ हालेवनानै फोजोबनो हायो जोङो फोमोननो हायो। दाहाय जोङो सिगां गोदो मोसौदो एवना गोबां सम लायोमोन आरो जोंनिया।
नंगौ-नंगौ।
दा आ-आरो मोसौआबो गोबां खस्त' मोनोमोन सुबुङाबो खस्त' मोनोमोन दा आथिखालाव जोङो ट्रेक्टर। अखारानिफ्राय आबाद मावनो एसे मोजांसिन जादों आरो। ओ बारा खस्त' गैला अ बेफोरबायदिनो जों। ट्रेक्टरदो हालेवनो लायो एबा मोखौदो एवनो लानानै हाखौ फोमोननाय बेयाव जोङो माइफोरखो ओ। ओ अ एकदम लाइन-लाइन सिजिल जों गायो आरो बेहाय।
उम-उम।
अ' बेफोरबायदि सिजिलै गा-गायनो-गायो आरो जोङो।
औ।
औ बेफोर गायनानै जोङो बिदिनो जों माइ हानो समाव मेसेंबो मेसें जाब्ला जोङो माइ हानो सम। सम जायो बिदिनो माइखो हानानै जोङो ओ मुथिया खायो जोङो। मुथिया खानाय दांग्रि। खाना जोङो बांखादो जोङो न'आव रोगाना लाबोनानै जों बिदिनो मोसौदो एबा ट्रेक्टरदो नङाबा। ओ माइ नाग्रा मेसिननाव जोङो बेखौ नारा होनाय जोङो बिदिनो माइखौ ला। दिहुनो जोङो नोंथां। माइखौ दिहुना बिदिनो सु सौनानै बिदिनो जायो जोङो।
बिदि मावो नोंथां आरो लोगोसे जोङो माइ आबादजों लोगोसे गोबां मैगं-थाइगं, फिथाइ सामथाइ ओ। बिदिनो गायो जोंनि बर'फोरा न'नि बारिफोराव। फोथारफोराव माइ आबाद मावखांनाय उनाव‌। बिदिनो जोंनिया दा मेसें बोथोर सफैब्ला जोङो लासैनो जों मैगं-थाइगं गायनो हानाय जासिगोन। जेन'बा दुबलि। फोथार बे बारिफोराव जोङो बांसिन जेरै लाइ-लाफा धुन्दिया पालें। बे दा माखासे ला-लाव खुमब्रा राङालाव। फान्थाव बिलाथि बेफोरखौ जों बारि बागानफोराव गायो आरो। आरो जोङो जेरै जुखाम बेफोरखौ जोङो न'आव जानो आन्था जोङो गायो आरो जों बे मेगन-थाइगं। फोरखौ‌ आरो लोगोसे अ जोङो गोबां बिबांनि जोङो ओ दुब्लि फोथारफोराव माइ हाखांनायनि उनाव जोङो। आलु, बेसर बेफोरखौ गोबां गायो आरो नोंथां।
औ।
गोबां बिबांनि गायो बेसरखौ फोयो जोङो। आरो जों बेसरनिफ्राय जोङो बिदिनो थाव दिहुनो जोङो न'आव जानो थाखाय।
औ।
आलुफोरखौबो माबा खालामो आरो बिदिनो लाव-लाव, खुमब्राफोरखौबो जोङो बिदिनो न'नि उखु। खुम नङाबा जों सां बानायनानै होयो आरो बेफोरखौ गायो बिदिनो जोङो बिथा बानाय-बानाय।
औ।
बेनो माखासे फिथाइ सामथायाइफोर गायो जेरै जोंनिया लिसु जा थाइजौ जा खान्थाल जा बेफोर फिसा सामथथायफोरखौ जोङो न'आव गायो आरो बेफोरखौबो जोङो न'नि न'नि बारिफोराव जोङो कमला आरि बेफोरखौ जाम आरिखौ जोङो गायो आरो न'आव जानो थाखाय
ओ बिदिनो आथिखालाव जोङो आरो नुनो मोनबाय जे जों गोबां बिबांनि जोंनि ओ बारि फोराव जोङो जोंनि माबाफोराव फोथारफोराव जों गोबां बिमानानि थालिर गायनायखौ नुयो जों आथिखालाव
थालिरनि फालांगि खालामनायखौनो जोङो बर'फोरखौ गोबां बिबांनि थालिर ओ गायो आथिखालाव लोगोसे जोंनि बारिफोराव जों गयफोरखौबो नुनो नुनो मोनो गय बिफां ओ गय बिफां लोगोसे जों नालेंखर बिफां बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोङो न' बेफोर जानो आन्था गायो आरो जोङो
उम
बिदिनो गोबां बिफांफोर गायो आरो नोंथां । आबाद मावो जोंनि बर'फोरा ओ ओ जेखो जों जायो बेखौनो जोंनिया गोबां आबाद मावो । अ' नों नोंथाङा दा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि थिं माबायदि नोंथां? आबाद मावो
औ
बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनिफ्रायनो बा सिगांनिफ्रायनो आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुंबोदों । ओ आथिखालावबो माने गोबां गामिफोराव मोन गोबां बर' न'खरफ्रा माने ओ आबादनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंनायखौ जों दिनैसिमबो नुनो मोनो। आरो दा बे हिसाबै जोंनि ओनसोलावहाय आं मेगनजों नुनाय हिसाबै माने ओ आबाद मावनाय होनोबा जोंहा जेरै दैज्लनि आबाद थायो । मेसेंनि आबाद थायो।दा बे हिसाबै गिबियावनो आङो जिहेथु जोंनि जानाय आदार माइ माइ बे जानायखौ मोनो नालाय ओ माइनि माइ आबादनि बाथ्राखौनो आङो सावरायग्रोनोसै जेरै माइ आबादखौ जोंनिया दैज्लाङावबो गायो आरो मेसेंङावबो खायफा खायफा न'खर गाय गायनायखौ नुनो मोनो। आरो दा बे हिसाबै जोंहाथ' माइ गायजेनब्ला गिबियावनो खोथियाखौ नांखागौ ओ नोंथाङा दहाय सिगाङाव बुं लांखाबाय बेखौ माइदिखौ दिरुननानै जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै ओ उनाव बोखांफिनानै लायो बेनि उनावहाय जोङो दुल्बि जायगायावहाय दुब्लियाव बा एसे लामा मोनसे ओ गोजौ बाला सानि लामा हायाव बे माइखौ फानै खोथिया बानायना लानाय जायो । ओमफ्राय बेहर ल्बा एसे लायोबा आरो ना जोंनिया ओ जेेल्लानाखि खोथिया गायजानाय जासिगोन होमबाना खायफाया बेखौ हाखौ मोजाङै एवग्रोयो नानै गायो आरो खायफाया आरोबाव खासिया होननाय थाबाय आरोबाव बेखौ एसे गिदिर गिदिर थुबाइ एसे हायावनो रोजोबै बा एसे खनसे सफ्रां बिफ्रांनि जायगायाव थांला बेखौ रोजोबै खासि खासिया खालामनाय आरोबाव बेखौ ओ फुफिनबावनाय खनसे मावनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
खालामब्ला माने माइखौहाय रग' रग' जायो बा गुगला गैया जायो होननानै जों मिथियो‌ बेफोर खायनो ओखायनो खायफाया बेबायदि खाासिया गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आथिखालावबो
औ
माइयाबो गोबां रोखोमनि दङ नोंथाङा
औ
जैरै फारियै दा माइब्राखौ गायो जानो थाखाय जोंहा उम‌ बो बोथोरारि माखासे जानाय लोंनाय जोंहा मागो दमासिफोर दङ बेफोरनि थाखाय जोङो माइब्रा माइरंखौ गायना लायो ओमफाय जोसा माइखौबो गायो जोसाखौबो गायो आरो बेजों लोगोसेनो माखासे ओ दा गोदान मुगा एबा गोदान समावहाय जों बेनि माखासे माइनि मुंफोर जेरै रन रनजित रनजना सादुह आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माने आं मोनथिजोबै दंबावो आरो बेफोरखौहाय जोंनिथिंजाय गायनायखौ नुनो मोनदों आरो माइ माइनि खेथ्र'आवहाय आरो माइखौ बांसिनै जोंनिया अखानि सायावनो ओ बिथा खालामनानै गायनाय जायो दासिमबो ओ बिदि सलार सिस्टेम बा गुबुन गुबुन माने जामफै बा दंग'फोरनि गेजेरजों ओ गायनो हानायनि राहा लामा जोंनि बा जोंनि गामियाव ओ स्पेसेयेलि माने जोंनि गामियाव बेफोरबायदि दंगनि राहालामा बेफोरबायदि गैयाखौनो बुंनो नांगोन ओ जे न'खरफोरा जोंना बेफोरो ओ एफा एनै ओ मटरफोरखौ बाहायनानै बा बरिं खुरनानै गायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ बेजों उम लोगोसेनो जोंहा माइनि अनगायैबो जोंनिथिंजाय ओ खायफा खायफा न'खरफोराहाय ओ बेबायदिनो बेसर फैयो माइ फोखांनाय लोगो लोगोनो बेखौ नाराबारिखौ एवग्लिफिननानै आरो खायफा ओ उनावहाय मेसेंआव जुखामबो गायो फोरलानि आबाद मावो आरो खायफाया मुला ओ आलु बेफोरबायदि गायनायखौ ओ जोङो नुनो मोनो आरो ओ दा बेफोरबायदि सोलिबाय थानायखौ जों नुयो मानि
औ बेजों लोगोसेनो
जोंहाथ' थाखाबाय मैगं मैलानि बाथ्रा ओ लाव जोगोनाथ खुमब्रा‌ फोरला बेफोरबायदि खौबो जोंहा न'आव जानो थाखायनो गायखायो ओ आरो बेजों लोगोसेनो खायफा खायफाया बेखौ ओ फाननो थाखायबो गोबां बिबांनि गायनाया आथिखालावहाय सोलिबाय आरो आरो उम बेबायदिनो जोंहा दा ओ जोंहा दावगाबोनाय लोगो लोगो लोगो बा जुगा लासैनो देहभालप जाबोनायजों लोगो लोगो ओ जोंना माखासे ओ फालांगियारि मोखां बा फालांगियारि फारसे नोजोर होनानै गोबांआनो माने गासैबो मैगं थाइगंआनो होन बा आबाद नो होन बा गुबन गुबन रोखोमनि बिफां लाइफाङानो होन बेफोरखौ माने गोबां गोबां गायनायखौ नुनो मोनबाय आरो जेरै खायफा खायफा गय बागान बानायो ग्रोम ग्रोम आमफाय बेखौ फाननानै जोङो न'खर सामलायनो हायो आरो बेजों लोगोसे थालिर नि बागान खालामो ओमफ्राय खायफाया खुसेरनि बागान खालामो खायफाया जुंखामनि बागान खालामो बेफोरबायदि आरो। माने ओ जोङो समजों खाबजानानै गोबां गुबुन गुबुन माने आबाद मावनानै गावनि न'खरखौ दैदेन नायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बिदि होमबा जों नोंथां जोंहा समा जाबाय। अ जों होमबा बेखोनो दोनथ'नोसै नेथां।
ओ जागोन दे।